खोनादों नोंथां।
औ खोनादों।
अ बिदिब्ला जोङो एबार काति गाासानि सायाव एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
होमबा आं एसे जागायग्रो नै काथि गाासानि सोमोन्दै जोंनि गामि एबा ओनसोलाव माबायदि खुङो बे कारति गासाखौ फालियो बेनि सायाव एसे फोरमायनो आं नोंथां
औ नंगौ फोरमाय‌ जागोन दे
औ बे कार्ति गासाखौथ' जोंनि बर'फोरनिबो मोनसे बे नागारनो है फोरबो जों जेरै बैसागु आरो मागोआबो जेरै आंगो बे कथि गाासायाव जोंनि बर'नि मोनसे आंगो
फालिथाय
औ नंगौ नोंथां
बेखौ जों खाथि खासे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ फालिबोदों बर'फोरा आरो दासिमबो बेखौ फालिबोबाय दं आरो जोंनि बर'फोरा आबाद गाहाय हारिखा आरो बे आबादजों सोमोन्दो थानाय बे फोरबो जोंनि बे काति गासाया मोनसे जेरै जोंनि बैसागोआवबो आबादजों सोमोन्दो गोनां मागो दमासि सोमोन्दो गोनां बेफोरबायदिनो कथि गाासबो जोंनि बेबायदिनो आबाद सोमोन्दो गोनां
जों कारति गासाखौ जोङो लो-लोखि आइखौ थांखिनानै फुजिनाय जायो। बे काति गासा जोङो बांसिनानो जोङो काति गासाखौ बांसिनानो खााथि गासा खालि जोङो खाति गासााय खालि बयनिबो न'खरावनो जोङो साखि खाला नुनो मोनो आलारि बाथि जोंबाय थानाय दुब्लि फोथार गासै न' गैयावबो जों बेखौ जोंना थानाय नुयो जों कारत गासा समाव बेफोरखौ जोङो
औ नंगौ
जों काति गोसा सानखालि जोङो गिबियावनो जोङो जोंनि गय बिफांफोराव फिथाइ थाइनाय बिफांफोराव जोङो जिगाबजों खायो जोङो। जाहाथे फिथाइ फोरा मोजां जायो बेनि फोथायथिनि थाखाय जोंनि बर'फोरा बिदिनो बयबो मोनिलि सम माव जिगाबदो हायो बे गयफांफोराव।
बिदिनो आरो गथ' बानानै खाबोला फिथाइ सामथायाइया मोजां जायो होननानै गय फिथाइया मोजां थायोना गयाबो गथ' फिसा बानानै खायो सोरबा सोरबाफोर आरो बिदिनो जोङो जेब्ला मोनाबिलि जाबोगोन बे समाव जोङो न'नि थानसालिबो खाला होगोन बिदिनो लामायावबो लामायाव लामायाव होजोबगोन बिदिनो बारिफोराव बागानफोराव बिदिनो खाला खाल गायो आरो लोगोसे जोंनि हौवा मा माहारिया बे औवानि मोनसे थखन लागोन आरो बेवहाय जेरै थाइगिरनि बिखुंखौ लायो नोंथां
औ नंगौ सिखाङो।
औ बे थाइगिरनि बिखङाव जोङो मा होनो आलारि बाथि सावनाय जायो दुब्लि फोथाराव बे आबा आबाद फोथाराव माखासे बिदिनो दुब्लि फोथाराव ल खाला होनाय जायो बे माइ बारियाव खाला होनानै बेवहाय गय फाथ थै जरा गाजि होनानै आरो सोरबा फिथा होनानै बेयाव खुलुमना फैयो आरो
औ
अ आरो जोंनि मोनस फोथायथि दं जाहाथे बेखौ खालाखै बिनि थाखाय जाहाथे जोंनि आबाद फोथारा मोजां जायो मो जां फिथाइ सामथाइ थायो माइफोरा आबादा मोजां जायो बेफोरखो फोथायनो थाखाय जों बेखौ बेयाव ओ माबा खामनाय जायो आरो जोङो आरो बे समावनो जोंनि मो बे समावनो जोंनि मायाबो थायजेनो आरो मायाबो उम अ आरो जोङो बे सा साखि खाला जों जि फोथाराव होयो बिनि मोनसे फोथायथि दङ अ साइन्टिफिकेलि नायनो थाङोब्ला बेफोर माने ओ जों साइन्टिफिकेलि नायनोब्ला जे यो जेब्ला बे खाथि गासा टाइमाव माइ थायनाय समाव जेब्ला जोङो बेयाव साखि खाला होगोन ओ गोजों खामगोन बे समाव बे साखि खालायाव माखासे फायनानै हामा एम्फौफोरा माइ ओ हामा खामग्रा एम्फौफ्रा फैनानै बे साखि खालायाव गोलैनानै थैना थायो आरो बेफोरखो एम्फौफोरा खारो बे समाव बिनि थाखायबो जों होयोमोन आरो गोदो गोदोनि बेफोरनि फोथायथि फोथायथिजों लोगोसे आरो साइन्टिफिकेलि बेखौ सानो आरो जों दानि फोराव बेखौ जि रिसार्च खालामना मोनदों बेखौ फोथायो सानो आरो बिसोरो अ बिदिनो गाजा गोमजायै बारि फो बागानाव बयबो खालाखो होयो साखि खालाखो बिदिनो आरो गामिनि गथ'फोरा जोंनिथिं बिदिनो खाला होनाय गाजि होनायफोरखो फोथाराव फोरखो नागिरहैनानै सेना लाबोना जाफायो आरो जोंनिथिं बिदिनो गथ'फ्रा माखासे सोरबा फुङावनो सोरबा मोनायावनो होनायावनानो बेफोरखौ खावनो थाङो आरो ओरैनो गथ'फोरा आरो बिदि गोबां नु
औ औ जोंनिथिंबो नोंथां औ
एसे होमबा नों थो नो होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथांमोननिसिम माबायदि
औ जोंनिथिंबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि खैबो गासिबो सुबुं माहारियानो काति गासा फोरबोखौ फालियो आरो काथि गासा फोरबोआ आ जोंनि मोनसे बर'निनो आंगो फोरबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बैसागो मागो फोरबो फोरबायदिनो जोंना कातिक फोरबोआबो जोंनि मोनसे आंगो फोरबो नङा होमबा नोंथां आ बे बे बें नो नोंथां ओ जोंना खाथि खाथि गासा फोरबोआव ओ बेबायदिनो जोंना ओ गिबियावनो जोङो जिगाबजों जोङो ओ गय बिफां बा बेबायदिनो फिसा फिसा बिफांफोरखौ जों ग जिगाब जों खाना लानाय जायो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलाव आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ बेबायदिनो जोङो थालिरखौ ओ जावफुनानै बेखौ बेनि देन्था खौ जोङो सिथा सिथा हास'नानै लानाय जायो आरोना नोंथां ओ बेनि उनाव जोङो ओ बे बे बेनि उनाव जोङो बे हानानै लानाय सि सिथा सिथा थालिरखौ जोङो बेबायदिनो जों लामानि लामा सेरनि दंफांफोराव बा गय दंफांफोराव जों खानानै दोननाय जायो जायो‌ आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो औ बेबाय दिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो ओ थुगि होनाय जायो ओ ओ बेनि बेनि उनाव जोङो फिथाइ सामथाइ ओ बेबायदिनो जोंहा गोबां थुगिनि मुं'आव फिथाइ सामथाइ बेबायदि लाबोनानै जोङो फुगिनाय जायो आरो बे फोरबोखौ नोंथां गय गोरलैनि मुङाव होनाय जायो आरोना नोंथां काथि गासा फोरबोखौ ओ बेबायदिनो जोंहा गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय बायदिनो जोंहा काथिगासायाव जों काथिगासायावसो जोंना गय गोरलैखौ काथिगासा होखांनायनि उनावसो जों मोनजायो आरोना नोंथां आरो बेनि सिगां जोङो गय गोरलैखौ जायोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय आबै आबौमोनिफ्राय फोथायबोनाय बायदिनो जोंहा गय गोरलै जायो बालायनो खुगा खायलें जायो होननानै गोदोनिफ्राय फोथायनाय फोथायबोनाय मोनसे नेम दंखायो आरोना नोंथां जों
औ नंगौ नामा नोंथां
जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जोंथां उम बेबायदिनो नोंथां जोंहा काथि गासा फोरबोखौ बेबायदिनो जोङो थुगि सुगि ओ जगर खालामनानै बेबायदिनो जोङो ओ बे ओ था सिथा सिथा हानानै दोननाय थालिरखौ मोनसे जं फार गन खालामनानै सुन ओ थुनानै लांनानै जोङो बेबादिनो गावबागावनि हायाव बा गावबा गावनि जा माइ जा हायाव जोंहा गावबा गावनि माइ गायदों बेयाव जोङो थुनानै ओ आलारि बाथि लगायनायखौ मोन नुयो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंहा जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो आलारि बाथिखौ ओ बेबायदिनो जोङो थाइगिरनि ओ बिखङावसो जोङो आलारि बाथि लगायनायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बे बेबायदिनो जों आलारि बाथिखौ लायनानै जोंहा मोनसे ओ मोनसे सल' बाथा दोङो सल' खुगा खुगा सल' दोङो जे जोंना मोनसे हुर हुर स ओ बेबायदिनो ओ हुर हुर जोंनि सखा जोंनि माइखौ औ दाजालांथों गुबुननि माइखौ ओ जालां होननानै मोनसे खुगा सम' ओ बेबायदि दोङो आरोना नोंथां ओ बेखौ जोङो खननानै जोङो इ सोरनियाव बोर बिनाय जायो आरो ना नोंथां आलारि बाथि लगायनानै बेबायदिनो नोंथां ओ आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव न'आवबो जोङो थुगि होफैनाय जायो थुगि होखांनानै बेबाय दिनो लामायाव खानानै दोननाय ओ जा जोंहा बेबायदिनो थालिरनि थालिरनि सिथाखौ जोङो बेयाव आलारि बाथि लगायनानै आरो बेबायदिनो गोबां ओ थुगि ओ बेबायदिनो बुटफोर बायदि बिदि ओ इसोरनो होनाय बावथायखौ जोङो बेयाव होनानै जोङो खाला लगायनानै आर'ज गाबनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो खाथि गासा फोरबोआव गासिबो सुबुंफोरानो फालियो नालाय नोंथां बेनिखायनो जों ना बेबायदिनो गोबां ज' ज' बेबायदिनो बे गाज्रि बुटफोरखौ जों जों जाफा जाफायो आरोना नोंथां ज' जयैनो जेबो एना एनि गैयााजासे बेबायदिनो नोंथां कातिगासा फोरबोनि उनाव जोंनि गामिनि गामिनि बेबायदिनो टानाव बो बेबायदिनो गोबां ओ आलारि बाथि लगायनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो ज' ज'नो गोबां बुद गाज्रि बुटफोरखौ जोङो जाफायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जेबो एना एनि ग गासैनिबो न'खराव खराव जोङो ज' ज' हाबनानै बेफोरबायदि ओथ इसोरनो होनाय बावथायखौ जाना जान लानाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो कातिगासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ना नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो ओ काथि काथिगासा फोरबोनि मुङाव जोंहा बेबायदिनो जोंहा माइफोरा मोजां जाथों होन्नानै गोदोनि बायदि फोथायनाय बायदिनो जोंहा काथिगासा फोरबोआव गोबां ओ बेबायदिनो न'आव जि दाउबा बेबायदिनो फारौ बा हांसो बेफोरबायदि थानायफोरखौ जोङो जायो आरोना नोंथां मोनाबिलियाव ओम जानानै बेबायदिनो जोंहा ओ गोबां ओ खुमब्राफोरजों जोङो हांसो बेफोरबायदिखौ जोङो खाथि गासाफोरबोआव जा नाय जायो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलाव गावबागाव न'आव जि दङ बेखौ जायो आरोना नोंथां बिदिनो बिदिनो खाथि गासा फोरबोखौ जोंनि ओनसोलाव खुंनाय जायो आरोना औ नोंथांमोननि ओनसोलाव औ नंगौ नोंथाङा बुंनोसै
अ बुजियाखै आं नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि आथिखालाव थाइगिनि बिखुं जायो खाला लगायनायखौ नोंथांनि ओनसोलाव दंङोना गैला नोंथांङा फोरमाय नो हागोन नामा
जोंनि बिदिनो गामिफोराव जेराव थाइगिर मोनो बिदि थाइगिर बिखंङाव होयो बिदिनो थाइगिर मोनोनि जायगाफोराव बेफोरबायदिनो साखि खालाखौ होयो हानि आरो बिदिनो सोरबाफोर थालिर थालिरनि माबाबो होयो थालिरनि बिखौ माबायाबो खालामनानै बेयावाब होयो बिदिनो जाय जेरैहाय माने मिथिंगायारि बेसादनो होयो आरो जोंनिथिं जोंंनि थिं थाइगिर मोननायखायनो थाइगिर बिखुंखौ जेराव थाइगिर मोना बेयाव जोंनिथिं आलारि बाथिखौ होनाय जायो हानि आलारि बाथिखौनो होनाय जायो आरो फोजोंनाय जायो ।
औ आथिखालावथ' जोंना थाइगिर थगिर थाइगिर बे फंखौ जोंङो मोननो गोब्राब नंङा होमबाना बिनिखायनो जोंहा आथिखालाव हानि साथिं ओंखारनायालाय बेयावनो गोबां मानसिफोरा आथिखालाव होयो होननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ - औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समा जनाय फैनाय नंङा हबा नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंनि आयदाखौ बेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
औ जागोन जागोन नायोन दे गोजोन थाबाय